हेलौ।
औ हेल' खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङाबो खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ थारैनो नोंथांनि फन हरनायनि जाहोना।
आङो नोंथांङा फ्रि मोनबा आं मोनसे रादाब बा मोनसे आयदा लानानै फैदोंमोन।
औ औ थारैनो औ औ नोंथां थारै नो।
दा बिदिब्ला आंङो नोंथांजों लोगोसे आंङो आबादनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों।
औ नोंथां थारैनो।
गिबि गिबियावनो आं बिबुंथि लानायनि सिगाङावनो नोंथांनिसिम आं सोंलु सोंनो लुबैदों मानो होनोब्ला नोंबो सासे बर' आंबो सासे बर' बर' हारिमुआव जोंना माइ गायनाय आबाद फोर बोरैहाय जायो।
औ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंङो
औ खोनादों
औ खोनादोंना?
औ खोनादों
औ बुंनो थांङोब्ला जों आगोलनिखौ साबसिन होनजायो आरो ना
औ
औ जेरै जों आगोलो जेरै जों नांगोलफोरजोंसो हालेवोमोन जेरै जोंङो मोसौजोंसो मोसौजों हालेवना आरोना जेरै जोङो दानि जुगावथ' जोङोट्रेक्टरफोरजोंसो हालेवनायखौ नुयो नुनो मोनो नङा होनबा औ बुंनो थाङोब्ला गोदो साबसिनमोन आरो ना जेरै जोङो माइ गायब्लाबो जोबोद मोजां मोनोमोन जेरै हाब्रुफोरा दोलो दोलो जायोमोन आरो दानि जुगावथ' जों हाब्रुफोरखौ ननो मोननो थाङा ट्रेक्टरजों हालेवबा जों हारा हा थावैसो जोङो माइखौ गायनांगौ जायो आरो ना
औ बुंनो थाङोब्ला जोङो आगोलनिखौनो मोजां होनजायो दानि जुगाथ' जेरै सोलायबाय नालाय जेरै गोदान जुग जाबाय नालाय जेरै जोङो ट्रेक्टरफोरजोंसो हालेवनायखौ जों नुनो मोनो आरो ट्रेक्टरजोंनो जोङो मारा नानाय आरो माइ हानाय गोबां रोखोमनि जों मेचिनफोरजोंसो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ
औ बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि जेरै जेरै जोङो माइफोरखौबो जोङो आगोल खासिफोरजोंसो हायोमोन आरो जेरै जोङो मुथि खानानै जेरै जोङो ओ बावखा होननानै बुङो आरोना बेखौ जेरै जों बेजोंसो बाननानै लाबोयोमोन आरो जेरै जों मुथि खाला गोदोर खानानै आर आरो जोङो दानि जुगावथ' जोङो दुब्लि फोथारावनो थांनानै जेरै मिसिनजों माइ हानायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ
औ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो आबादखौ अ फार्स्टनिफ्रायनो आं जागायजेननोसै नोंथां जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जों माइखौ साननै सोमना दोननाय जायो आरोना साफा जावनानै
औ फाथोनि बस्थायाव जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो साननैनि उनाव बेखौ बोखांनाय जायो खामसालि बा जोङो जेरै जों खामसालिखौनो होनजायो जों बेहाय लखबना दोननाय जायो आरोना साननैसो जेरै बेहाय गाजा बेरनो थाखाय जेरै जोङो ओ थालिर बिलाइ एबा जोङो थास' बिलाइजों खोबनानै दोननाय जायो आरो ना जेरै गाजा बेरनो थाखाय ओमफ्राय दै सानस्रिनानै एसे औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो जेरै दुब्लि फोथारखौ खारायग्रोनानै लानांगौ जायो आरो ना
ओम ओम
औ आरो जेरै जोङो आगोलो मोसौफोरजोंसो हालेवनाय नुनो मोनोमोन दानि जुगावथ' जों ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय खौ जों नुनो मोनो आरो जोङो आगोलो खोथिया फोनो थाखायब्ला जेरै जोङो गोबोर जेरै मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोर हासारखौ जों गारग्रोयोमोन आरोना दानि जुगाव जोङो बेफोरखौ गारनाय नुला आरो ना जेरै दुब्लि ओ खोथिया फोनो थाखाय जोङो दुब्लियाव गारनाय नुला आरो ना जेरै जोङो ओ ग'लाफोरनिफाय बायनाय हासारफोरखौसो जों बांसिनानो होनो होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
औ आरो बुंनो थाङोब्ला बिदिनो जोङो ओ मै होनानै जेरै हाखौ खमान खालामनानै हाब्रुखौ जेरै जोङो बेहायनो खोथिया फोनाय जायो आरोना आरो खोथियाखौ जोङो मास मोनसेनि उनावबो फुनो हायो आरोना जेरै जों आबाद ओ जेरै जों आबाद मावब्लाथाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनबोदों आरोना आरो जेरै जोङो बे खोथिया रज'ब्लाथाय जेरै जोङो दुब्लि फोथाराव जेरै ओ दुब्लि फो दुब्लिखौ खारायग्रोनानै लानानै जेरै जोङो आलि दाननानै आलि गोरलै खोनानै बिदिनो जोङो दुब्लिखौ फोमोननानैबो जोङो ओ बिनि अखानायै जोङो माइफोरखौ गायनाय जायो आरोना जेरै जोङो आगोलनि जुगावथ' जोङो ओ हा- हा हाजिराखौनो हाजिरा खामलाखौ जोङो नुवा बो जेरै जों हाजिरा खामला जानाय नुवामोन आरोना जेरै जों सावरि जानायखौसो जों नुनो मोनबोदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ
औ नोंथाङाबा हायोबा एसे फोरमायनानै हो
औ नोंथांनि बिबुंथिसिम आंहा जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय ओ नोंथांनि बे बि मिलौदो ओ सोदोबफोरजों नोंथाङा जिहेथु आंखौ बुजायलांबाय बिनि थाखाय ओ गोबारैनो हामबाय होयोसै दास नों थांनि ओ सोंनाय बादि आङो बिबुंथि लाखिनोसै
औ नोंथां थारैनो
माइ गायनाय आबादा बा जोंनिथिं ओ ओरैबायसा जायो जे गोदो-गोदायनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो जे माइ गायनाय आबादा जोङो खोथिया खोना लायो बा हाल एवना लायो बेनि उनाव जोङो गायनाय फुनायखौ जोङो जागायो बिनि उनाव जोंहा हानाय जायो दा गिबिसिनाव बुङोब्ला सासे आबादारिया माइ हानायनि सिगां बियो फिनब्रै फिनबासो एवनानै लायो।
औ एवनानै लायो औ नंगौ थारैनो।
नोंथाङा जेरैहाय फारागथि दिनथिलांबाय सिगांनि आरो दानि आबाद मावनायनि गेजेराव जोङो नुनो मोनोमोन सिगाङाव नांगोल जों एफा खस्थ' फुङावनो ओ बेरेफुंजानि आबादारिफोरानो ओंखारनानै मोसौफोरखो होनानै हाल एवहैयोमोन दा बे हाल एवनायाव ओ थारैनो से बिगा बा नै बिघायानो गोबां सम लायो एवनो दा जेरेद जेरेद नोङो फुंनिफ्राय लानानै बेलासिहालागै सोरखौबा सोरखौबा दुब्लियावनो ओंखाम जालायलायनानै ओ खामानियाव नांथाबनाय जों सिगाङाव नुयोमोन, दा नोंथांनि बुंनाय बादिहै ओ थारैनो बियो जामारदों जे ओ आथिखालाव सुबुंफोरा गावनि ओ समखौ बासायनो आरो गावनि रांखौ बासायनो आरो गावनि मेंनाय देहाखौ रेस्ट होनो मा खालामो ट्रेक्टर बा मेसिनफोरखौ लाबोनानै थाबनो जानाय खामानिखौ मावो।
औ नंगौ।
सानथाम सानब्रैनि खामानिया ट्रेक्टरजों जुदि एवो जोंहा थाम घन्टा बा नै घन्टाफोरावनो फुरा हाया मिहि जायो आरो दा औ बिनि उनाव ओ आबादारिफोरा मा खालामो ओ सिगाङावथ' जों नुयोमोन गोबाङानो माइज्लि बानायनाय जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय फाथो बस्थायाव बिसोरो मा खालामो माइज्लिखौ बनायो दा जोङो आथिखालाव नुनो मोनोसै बांसिनानो ओ मा खालामो रासायनारि हासार गोनां बै नार्सारिनिफ्राय बायना लाबोनाय बे माइज्लिखौ बिसोरो खोथिया थिलियाव फोयो
ओ नंगौ
आरो बिनिफ्रायबो बांसिन होनोब्ला जों गायनाय फुनायाव जों नुनो मोनगोन गायनाय फुनाया गोबां खम जालांबाय जों गायनायखौबो नुलासो बे बोसोरनिफ्राय आङो ओ जों गोबां नुनो मोनगोन जे मानसिफोरा ओ मा होनो बै ओ माइ फोनायावसो बांसिन गोसो होबाय गायनायखौ जों इसे खम नुनो मोनदों ना थाय बिसोरो डाइरेक्ट फोनायखौ जों बांसिन नुनो मोनदों मानो होनोब्ला बिसोरो ओ गावनि समखौबो सुंथादों गावनि फैसा खौबो सुंथादों आरो गोबाव अ खामानिबा मेंग्रुग्रु मावस्लायस्लाय खेबसेयावनो जानाय हेन होननानै बिस सोरो मावदों आरो जेब्ला आबादा इसे गोजौ जागोन बा माइआ थुसेबां जागोन बिसोरो रासायनारि ह हासार जेरैहाय पटास आरो बिथिं फार्टिलाइजार्स बिसोरो आरो इउरियाफोरखौ बाहायो दा बेफोरखौ उम बाहायनानैनो आबादा जेब्ला मोजां जागोन बिसोरो फिथाइ थाइनो सम लानायाव ओरैबाय आल लायो आरो जोङो नबेम्बर डिसेम्बराव हानाय खौ जों नुनो मोनो दा नोंथांनिसिम आङो
औ औ बुं नोंथां
नोंथांनिसिम आङो सोंनो सान्दों दा माइ आबादा थ' जोंनि बर'फोरनि गुबै आबाद दा बेनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओन ओनसोलाव मा मा आबाद दं
औ जेरै जोङो औ बुंनो थाङोब्लाथ' दैज्लां बोथोर नालाय दा जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां मैगं थाइगंनिबो जेरै आबाद मावनो हायो आरो ना नोंथां जेरै जोङो जिंखि फथल खांख्रिखला लेस्रा मैथा फाथो गोबां रो रोखोमनि जोङो आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना आरो जेरै जोङो मै था होनोब्लाथ' जेरै जोंनि बर'फोरा गोबां ज्रोम नङा होनब्ला जेरै मैथाजों खांख्राइ मै थाजों ना होनोब्ला
औ औ
औ दाथ' दैज्लां बोथोराव गोबां ना खांख्राय मोनो नालाय आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो दैज्लां बोथोर होनब्लाबो जेरै ना खांख्राइ गोमालांनो हमबाय आरो ना नोंथां जेरै ट्रेक्टरफोरजोंनो हुख्रेम जानानै थैनाय नाफोरा नानि बिबाङा एसे खम जाबाय आरो ना दुब्लि फोथाराव
औ औ
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो ओ जिंखाखौ गायनो थाखाय जेरै जोङो लाहार फाहार लानांगौदि जेरै जोङो ओ जिंखा बेगरखौ जोङो जोलैनि थाखाय दोनो आरो ना बे जिंखा थाइ खोनदा आरो औ बेखौ रानायखौनो खायसेया जेरै बे जिंखा बेगर गैयाब्ला जेरै बाजारफोरनिफ्राय बायनानै ला लाबो आरो ना नोंथां
उम
औ आरो जोङो बेखौ ओ हा बिथा होनानै जेरै जोङो दुब्लि फोथाराव हा बिथाब होनानै जेरै जोङो लाइन लाइन गायलाङो आरो ना बेहाय जोङो जेंसिनि गोबां गोनांथि जायो आरो ना जेरै जेंसि नङाब्लाबो दानि मानसिफ्रा जेरै देनदा दिरुुं एबा जेरै गुना खाना होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना
औ
औ आगोलनि जुगावथ' जोङो जेरै जोङो औवाखौनो औवा खावाखौनो जेरै जोङो खाना होबोनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो
औ
औ औवाजोंनो जेरै बानायो आरो ना जेरै बैसां बानायना होयो बेहायनो गोबां फिथाइ थायोमोन आरो ना जिंखा फिथाइ आरो बुंनो थाङोब्ला गोबां दै होनांगौ जायो आरोना औ रानस्राव जायो रानस्राव जायोब्लाथाय आरो बेहाय गोबां एम्फौ सुयो नालाय जेरै जोङो बेहाय बांसिन मुलि होनाय जायो आरोना जेरै जोङो न'फोराव गायब्लाबो जेरै आबाद मावब्लाबो बुंनो थाङोब्ला जेरै दै दैज्लां बोथोराव मोननाय जेरै फिथाइ सामथाइ खान्थाल थाइजौफोराबो गोबां आरो ना जेरै जोङो रैमालि फिथाइ बेफोरबो लिसुफोराथ' जोब लांनो हमबाय लेथुखु फिथाइ खान्था थाइजौआबो जोबलांनो हमबाय जेरै खान्थाल फिथाइ दङ दा बिदिनो रैमालि फिथाइफोरखौबो जों जानाय जायो आरो ना नोंथाङाबो जाफेरबाय जानांगौ।
औ औ औ उम
औ नंगौ बिदिब्ला जोंना नोंथां समाबो जानोसै नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय
औ गोजोनथोंसै
औ गोजोनथों सै नोंथां।
दे बिदिब्ला